हेलौ नोंथां‌!
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
औ दङ' नोंथां दङ'।
औ। दा नोंथाङा ओरैनो दंब्ला जों आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव फोरमायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आरोना।
हागोन नोंथां हागोन। हागोन सावराय जागोन नोंथां।
थागा जोंनियाथ' गोबां फोरबो दं जोंनिया नोंथाङा बिदिनो गोबां फोरबोनि मादाव मोनसे जोंनिया बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नों थां हागोन दा जोंनाथ' बैसागो होनब्लाथ' जोंना बै गोदोनिफ्रायनो जोंना बैसागुखौ जोङो गोबां रोखोमै जोङो फालिबोयोमोन आरो नोंथां। दा जोङो गोदोनि गोदो गोदो जोङो से माहा जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ खोनायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना समनि आंखालनि थाखाय जोङो बेखौ ओ स्नि सान स्नि सानल' जोङो फालिनायखौ नुयो आरोना नों थां। दा जोङो बैसागु बैसागुखौ जोङो होनोब्ला जोंना जोंनाथ' जोङो बायदि बायदिखौ लानानै जोङो फालिनाय जायो। जेरै जोङो मो ओ गिबि सानखालिनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनाय जाया आरोना नोंथां दा जोङो मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनो ओ गोनांब्ला जोङो बैसागुनि जों गिबि सानखालिनो जोङो फालियो। बे फालिनायनि जों सानसे सिगांनो जोङो बेखौ थुखैन मोसौ थुखैनायाव जोङो बायदिसिना जोंनो नांगौ जानाय बेसाद बेफोरखौ जोङो थाग थियारि खामनानै लायो जेरै इदिबा जोंनो लाव फान्थाव बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो आरो देग्लिलिटि बायदि ओ मो-मोखना मोखनानि थारा नङाब्ला जोङो बे बेफोरबायदि जोङो लानानै जोङो बैनि ओ मोसौ थुखैनायजों सानखालि बेफोरखौ जोङो पानेलाव बायदिसिनाजों जोङो माला खालामो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बै मोस सौखौ जोङो गलिनिफ्राय जोङो दिहुननानै जोङो हा ख'र नङाब्ला जों बै
औ।
दंग नङाब्ला जोङो बायदिसिना बिलोफोरावबो जोङो बिखौ मोसौखौ जोङो थुखैनायखौ नुयो आरो नोंथां बे जेनेबा जोङो बे मो सौखौ थुखैखांब्ला जोङो बिसोरनो जोङो लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ जों सारनानै बेसोरखौ जोङो मोखना थारा बायदि जोङो थारायफोर जों बिसोरखौ बुयो नोंथां। जेब्ला गोदोनिफ्रायनो जों बै मोसौखौ जोङो बै सानखालि बेसोरनि फुजा होनाय सानखालि ओ मोनसे सल' बुंबोदों आरोना नोंथां लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि सल बुंबुं आरो आं गोदो बेफोरनो आथिखालावबो बेफोरबायदि खौ जोङो खोनायो आरो ना।
औ खोनायो।
जोंना बै मोसौफोरखौ जोङो जेब्ला बिदिनो बुखांनानै जों बेफोरदि बुंखाङो अब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंना हांगार हांगार साराय नङाब्ला जों खान्थानिफ्राय जोङो हांगारखौ लानानै बै मोसौनि आ हा मोसौ फोथा फोथा होनानै जायो आरोना नोंथां फथा होनायनि जाहोना जादों गोदो गोदोथ' जोंना बारि फोराव गोबां लख्रा बायदिसिना जोङो दङमोन बि बिसोरो बेफोरबायदि मोसौफोरखौ जायोमोन आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो फथा फोननायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालावबो फोथाखौ जोङो फोनो दे मोखौखौ जोङो फोथा खांनायनि उनाव जोङो बेखौ आहा बेनि फागाखौ जोङो बखनानै जोङो बेखौ उदां उदां दुब्लि फोथार नङाबा जोङो ओ बायदि जों लांदां जायगायाव जों हगारन हायो आरो नोंथां। जेब्ला जोङो बे मोसौ फोरा जों ओ लाबनो गोनां जायो जों मोसौखौ गलियाव अब्ला जों बिसोरनो मोनसे बाथौआव जोङो बाउनानै मोनसे गोदान ओ दिनदाल नङाब्ला जोङो फागाखौ जोङो लांनानै बिसोरनो गानहोनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना नैथि सानखालि जोंनाथ' मानसिनि दिन मानसिनि सान बेनि बेनि जोङो मानसिनि सानखालि जोंनाथ' आबै आबौ बायदि गोद गोदोरा जोंनो उन्दै खौ आहा बोर सारस्रियो बेफोरबायदिनो जोंना रंजानाय बाजानाय आरो बै सानखालि जोंना ओ ओ आइजो आइजो नङाब्ला जोंना हौवासा हौवासा हिनजाव ओ सिख्लासाफोरा जोंना बायदि रोखोम हा रोखोमनि जोंना दख'ना बर' हारिया दानाय दख'ना बायदिफोर खौ गानो जेरै लांगा दख'ना बायदिसि बायदि बायदि आरनाइ आरो बिसोरो ओ ब्लाउस बायदिसिनाखौ गानो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
बेनि अनगायैबो जों जोंना सेंग्रासाफोरा गामसा बर' सिख्ला बर' आइजोफोरानो जोंना दानाय बायदिसिना गामसा बा फालि बायदिसिनाखौ लायो आरो नोंथां ओह बे खालि जोंना मानसिनि सान खालि जोंना जोबोर रंजानाय रंजानाय फोरबो नालाय बेनि थाखा खायनो जोंना बर' हारिया बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो संबोनाय जौ जौ रोसि जौ बिदै बायदिसिनाखौबो जों लोंनायखौ नुयो आरो ना नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोंना बैसागुखौ जोङो स्नि सान बेफोरबायदिनो फालिलाङो आरो नोंथां जोंना जोब था सानखालि जोङो जोङो न'खर न'खर मोसानाय जोङो जि एसे मोनो माइरं माइरं मोनो जोङो फैसा बायदिसिना मोनो बेफोरखौ जोङो जोबथा जों सानखालि जोङो ओंखाम बोथिसे जायो आरो ना नों थां औ नोंथां बेनि उनाव जोंना बै बैसागुआव बैसागुखौ जोबखांनायनि उनाव जोंना मोनसे फोरबो जाबावो जेरै बर' हारियाव जोंना हाबा फुखलि बेबो जोंना बैसागोनि जोबथा बैसागोनि जोबथा जोंना बे सानावनो जायो आरो हाबा फुख्लि हाबा फुख्लिखौ होनबाथ' जोंना आबै आबौफोरखौ जोङो
फुजा होनाय बेफोरबायदिनो जोंना गोबां रंजाथाव बे बर' हारिनि मोनसे हाबा फुख्रिया गोबां मिथिजानाय फोरबो आरो नोंथां नोंथाङाबो बर' हारिनि बर' हारियाव माबा बे बैसागुखौ फालियो नों नोंसोरनि बे गामि ओनसोलथिं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा?
औ हागोन। जोंनियाथ' दा बैसागु बुङोब्ला जोंनिया आसामनि बर' सुबुंफोरनि मख'जाथाव फोरबो नङा होमबा। औ जाय जोंनिया गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो बैसा बैसाग दाननि जोंनिया बैसाग दाननि जागायजेननायनिफ्रायनो बैसा आ जायो आरोना नोंथाङा नोंथाङा जेरै- गो नोंथाङा जेरै गोदो बुंबाय गोदो जोंनिया से माहा गाहाम फालियो बैसागु नाथाय दा दानिया जोंनिया स्नि सानल' फालियो बेखौ मि थिगौ आरो दानियाबो जोंनिया स्नि साननि अनगायैबो जोंनिया जेरै बैसागुआ मोसाखांनाय होन जोबनायनि उनाव गोबां जोंनिया फुजा फाथाल फांसनफोर जायो आरोोना बैसागुनि नामाव नङा होमबा औ बिदिनो जोंनिया जेरै गोबां फांसन जायो बेयाव जोंनिया गोबां गिदिर गिदिर रोजाबगिरि आरो मोसागिरिफोरखौ लिंहरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बिदिनो जोंनिया बेवहाय आरो गोबां जेरै मोसानाय बादायलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय रोजाबनाय बादायलायनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
गोबां दान जेरै दान बान्था थायो आरोना जाय जोंनिया गथ'साफोरखौ खौ बा जाय जाय जोंनिया बाहागो बाहागो लाफैनो उत्सा मोननो थाखाय जोङो बेफोर बान्थाखौ लाखियो जाहाथे गासैबो फैनानै रंजाफैयो। बाहागो लाफैयो लैहोर लैहोर फैयो सिफुं सेरजा जथाजोंनो मोसाजोबोमोन दानियाथ' जोंनिया गोबां जोङो बैसागु मोसानायखौ दानिया बक्स लानानै गिदिंफिंनायखौबो नुनो मोनदों नङा होनोमबा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंगौ इदिनो जोंनिया बैसागुफोरावबो बक्स थक्स लाना गिदिं थोङोब्ला बोरैबा नुयो आरोना जोंनिया बेनिखायनो हागौमानिानि जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौनो लानानै रंजानांगौ। नङा होमब्ला जों बेवहायथ' गासैबो जोंनिया बर' हारिनि ड्रेसखौनो गानना थांखायो नालाय जों बेफोरखौबो जेरै खाम सिफुं सेरजाखौनो लानानै रंजानांगौ। मानो होनोब्ला जोंनिया बैसागुआ मोनसे गेदेर फोरबो नालाय मख'जा थाव बर'फोरनि बेनि थाखायनो जोङो खाम सिफुं सेरजाजोंनो रंजानांगौ। औ बेनि अनगायैबो जोंना बैसागुहा जोबनायनि उनाव जोंनिया गारजा फुजा जायो आरोना। जायखौ जोङो लामा होनाय बो होननानै बुङो। बे बे फुजा खौ जोंनिया फोथायनाय दं दि मोनसे जोंनिया जेरै जेरैलायनो जोंनिया बेमार आजार जानायफोरा हामो लायनो बेखौ दैसे अरजाबनायनि उनाव होब्ला। औ। बेमार आजार हामोनना जोंनिया फोथायनाय दङ आरो ना मोन जे गोदो गोदाय आबै आबौ फोरा फोथायबोखानायलाय जोंबो जोंनियावबो दा बेफोर फुजाखौ जोङो फालिबोबाय थायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ, नोंथाङनाबो माबा एसे रोंगौथि दंबावोब्ला फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां दा जोंनाथ' बैसागु खालि जोङो बैसागुनि सेथि सानखालि मो मोसौ थुखैनाय सानखालि जोंनाथ' बेमार आजारखौ जोङो जेब्ला बै सेजौता सेजौसे जोङो मैगं थाइगं जेरै दिंखिया
औ।
थालिर मैखुम लाव बिजौ बायदिसिनाखौ जोङो मिक्स मिक्स खालामनानै जोङो जायोब्ला जोंना जोंना बेमार आजारा हो आरो बेमार आजार जाया बेफोरबायदि होननानै गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोबाय थायोमोन नाथाय आथिखालावबाबो बै बेफोरबायादि मैगंखौनो जोङो। नागिरनानै जोङो बारिफोराव नङाब्ला जोङो बायदि जायगाफोराव जोङो नागिरनानै लाबोनानै जायो आरो ना नोंथां‍। बेनिफ्राय नोंथाङा बुंलांनाय बुंलांनाय जेरै जोंना बर' हारियाव जोंना मोसा मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना जोङो जेरै दा जों जेरावबा बैसागु फोरबो जोङो मोसानो थाङोब्ला जोङो बर' हा हारिनि गाननाय जोमनाय, बायदिसिना आर'नायफोरखौ लानानै खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिनाखौ लानो जों मोसायो आर ना नोंथाङा
औ।
बेनि अनगायैबो जोंनाथ' नोंथाङा बुंनाय गारजा फुजा बेफोरथ' बर' हारिनिनो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बेयो मोनसे बुरजा आरो ना नंथां। औ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव बायदि बेफोर बैसाग गुनि एंगारनो हायि फोरबोआव बायदि बायदि रोखोमनि जोङो बायदि बायदि जानाय लोंनाय नङाब्ला मोसानाय मुसुरनाय बायदिखौ जों नुयो आरो ना नोंथां। औ नोंथां, जोंना टाइमाबो थौबायबो नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां। हेल' नोंथां।